हेल'
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोना गोजोन बेलासिनि गाहाम थाबाय नोंथां
औ आरो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ जिहेथु जोङो जोंनि बर' हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ अब्ला आं फोरमायनो आखायाव लानोसै आरोना नोंथां।
औ औ आखायाव लादो।
औ जोंना जि जोंहाथ' बयबो मिथिखायो होनब्ला जोंहा जि मोनसे हारियाव हारिमु नांथारगौ नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ दा जोंहा हारि नङाब्ला जोंहा हारिमु जाया आरो हारिमु गैयाब्लाबो जोंहा हारि जाया नोंथां बेबायदिनो जोंहा जि बर'नि हारिमु बेयाव गोबां बायदिसिना दङ जेरै जोंहा गिबियावनो जोंहा बर'निया जानाय लोंनायनि बागैबो दोङो जानाय लोंनाय, दानाय लुनाय, गाननाय जोमनाय, बायदि गोबां दं आरो नोंथां दा आङो बर' हारिनि जि जानाय लोंनायनि बागै आं एसे बुंग्रोनसै आरो नोंथांसिम
औ औ मोजां खोनादों।
दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानाय लोंनायाव जोंहा बर'फ्रा गिबियाव दङ जोंहा ओ अनला ओंख्रि जायखौ जों बर' माहारि एबा बर' सुबुंफोरा जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आरो बिब्दिनो जोंहा दंबावो जेरै नारजि ओ नाफाम उम एम्फौ लाथा गोबां आरोना नोंथां।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो जोंहा जि जोंनि जि हारि बर'नि हारिमुनि जि संनाय बेखौ जों बोरै बानायो होमब्ला जोंहा जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा बानायनो थाखाय गिबियाव जोंहा माइरंखौ उम सोमग्रोनानै दोननाय जायो जाहाथे जि माइरंआ रुइनानै गुरै जानायनि आरोना नोथां। औ आरो जोंहा बेखौ बोखांफिननानै जोंहा उवाल एबा दिंखि बायदियाव जोंहा देनानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा अनलानि जि गुन्दै बेखौ बानायनो हायो आरो जोंहा नाफामखौ बुंङोब्ला जोंहा नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जे जोंहा जे फाथो फाथो बिलाइखौसो जोंहा फोरान नालाय नोंथां।
नोंथांनिया गोरोन्थि जाबाय नामा?
औ।
नोंथांनिया गोरोन्थि जाबाय नामा?
औ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायना होस्लाय
जिहेथु नाफामखौ नाफामखौ माबादै बानायो बुङोब्ला नोंथाङा नाफा खौ माजों बानायो होनदो फाथो बिलाइजों बानायो होन्दों बेथ' गोरोन्थि नोंथां। जोङो नाफामखौ बानायनो गोनांब्ला जोङो उम जिहेथु जोङो फख्रि एबा
जोङो नाफामखौ बानायनो गोनांब्ला जोङो फुख्रि एबा बिलोनिफ्राय एबा दैमा दैसानि ओमफ्राय जोङो नाखौ गुरना लाबोनानै जोङो नाखौ एसे फोराननानै जोङो मा जायो मा जायो बेखौ नाखौ फोराननायनि जोङो नाखौ थबसे एबा गाहेनाव जोङो दे नानै लानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नाफामजों नाफाम बानायनायाव लोगोसे जोङो बेवहाय बेवहाय गोबां रोखोमनि उम मुवा बेसाद होफायो जेरै उम संख्रि बान उम संख्रि बायदिसिना मुवा बेसाद फायो जेरै थास' थास' गोसोमनि थारा बेफोरखौ होफायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां? औ बेफो बेफोरबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो बे उम आरो उम ना फामखौ देखांनायनि उनाव जोङो बै नाफामखौ जोङो मा बुङो बेवहाय ओ हासुं एबा भयामाव जोङो बेखौ नाफामखौ गोबाव समनि थाखाय जोङो बेयावहाय सोब सोनानै दोनो आरो बे सोनानै मास मोननै एबा मास मोनथाम बे नाफामखौ सो ना देग्लिनायखौ सोनानै दोननायनि उनाव जोंनिया नाफामा थियारि जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोङो नाफामखौ गोबां गोबाव समसिमहालागै जोङो बेखौ उम जानो हायो आरो जेरै जोङो ना फामखौ माबायदि जानो हायो बुङोब्ला जोङो फुदुंनानै जाजायो आरो एवनानै जाजायो आरो बेफोरबायदि रोखोमै जोङो नाफामखौ जाजायो आरो जिहेथु जोंनि बर' हारिनि बर' हारिमु बुङोब्ला जेरै जोंनि गासै मुवायानो था बै जेरै बर' उम बर'नि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जेरै बायदि रोखोमनि जोङो बैफोर उम बैफोर मुवा बेसादा जोंनियाव थाफायो आरो नङा होमा नोंथां
औ नोंगौ थारदिन
औ बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'नि हारिमु गाननाय जोमनायखौ उम आङो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों जेरै बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय बुङोब्ला जिहेथु जोंहा बर'नि ड्रेस एबा बर'नि गाननाय जोमनाय सि जोम बेखौ जोङो बांसिनैनो जोङो बैसागु बोथ बोथोराव जिहेथु जोंनि बर' लाइमोनफोरा गाननाय बेफोरखौ जोङो बांसिन जोङो नुनो मोननाय जायो उम जेरै उम जेरै बर' सेंग्राफ्रा गाननाय द्रेस उम द्रेस एबा उम गाननाय सि जोम उम बेफोरो जाबाय जोंनि गामसा आर'नाइ आरो गस्ला कट आर'नाइजों बानायनाय बेखौ जोङो बर' सेंग्राफोर खौ जोङो गान्नायखौ बैसागु बोथोराव गाननानै मोसानायखौ जों गोबां रोखोमैनो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ नोंथां
औ आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो उम बर' सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरनि अनगायै उम बेफोरो उम बेब फोरो जादों जेरै जोंनि दख'ना दख'ना बिदन दख'ना थावसि बेफोरखौ जोङो बैसागु बोथोराव बैसागो बोथोराव जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ उम दख'ना गोमो दख'ना गोमो आर'नाइ बेफोरखौ जोङो बर' सिख्लाफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
बेफोर उम बेफोरबायदि रोखोमैनो जोङो गोबां बिगोब बेफोरबायदि रोखोमैनो जोङो उम गोबां रोखोमै जोङो बेवहाय उम गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनोआरो आरो जेरैबायदि जोंनि बर' उम ब बर' हारिनि जानाय लोंनाय बेफोर बेफोर जाबाय बेफोरो जाबाय जोंनि बर'नि, बर' लाइमोनफोरनि बर' हारि बेनि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जेरै अनला खारै, अनला खारै ना औवा मेवाइ, नाजों मैथा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बर'फोर-बर'फोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों
औ नोंगौ थारैनो।
औ उम बेजों लोगोसेनो आरो उम जोङो औवा मेवाइखौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै अनलाजों जानो हायो आरो अनलाजों दाउफोरजों जानो हायो आरो बेफोरजोंनो लोगोसे आरो जोङो अनलाखौ अनलाखौ एबा उम अनलाखौ माबायदि सङो होनोब्लाथ' नोंथाङा दानिनो बुंलांखा हाबाय बेफोरबायदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो एबा जोंनि जायगायावबो नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो बेफोरबायदिनो जोङो आं जे बुंदोंमोन औवा मेवाइ, बेखौ आसारबो बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ फिसा फिसा एसे हानानै जोङो बेखौ बयाम एबा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो संख्रि, संख्रि होनानै आरो। नङा होमबा संख्रि हालदै होनानै बेखौ बयाम एबा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो गोबाव-गोबाव समसिमहालागै जोङो बेखौ जानाय-जानायखौ जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। आरो उम आरो बेजों लोगोसेनो जोङो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जानो मोनो। जेरै नारजि नोंथाङा जे बुंदोंमोन दानि बुंलांनाय बादि नारजि माबायदि बानायो बुं होननानै बुंदोंमोन ना? नारजिखौ माबायदि बानायो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो नार्जिखौ नारजि नांगौ-नांगौब्ला एबा नारजि जानो लुगैदोंब्ला नोंथाङा न' एबा गुबुन हा हाथायफोरनिफ्राय नारजिखौ बायना लाबोबाय नङाब्ला न'आवनो एसे फोनानै लाग्रोनाय जायो आरो।
औ नो
फोनानै लाखांनायनि उनाव बै फाथो-फाथोखौ फोनानै लाग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ रा होन गोरलैयाव जोङो फाथो मैगं हिसाबै जोङो बै फाथो मैगंखौ फाननाय जायो आरो नोंथां, हाथाय बाजारफ्राव। आरो उम आरो बेनि अनगायैबो जोङो फाथोखौ फाथोखौ जोङो बै बिलाइ गोराखौ जोङो सान्दुं एबा बस्थायाव मेरायनानै जोङो बेखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां। बे जाहाथे नारजि एबा गोरान गोरान बिलाइखौनो जोङो फाथोनि गोरान बिलाइखौनो जोङो नारजि बुङो नालाय, बेखौ जोङो सान्दुुंआव एबा बस्थायाव मेरायनानै जोङो बस बेफोरबायदि सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
सोना दोननाय जायो बस्थायाव। बेफोरबायादि रोखोमैनो जोंनिया नारजिया, नारजिया जायो आरो।
आरो बै नारजिखौ आरो बै नारजिखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो गोरान बिलाइ बेखौनो जोङो नारजि बुंनाय जायो आरो बेखौनो जोङो बेखौनो जोङो अमा बेदर बायदिसिना नाफोरजों रुदबनानै जाजायो आरो नोंथां।
आरो आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जोंनि बर' समाज आव नारजिया गोबां नारजिया माने गोबां नांगौ मुवा आरो नोंथां जेरै जोङो नारजिखौ मा मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो अमा बेदर संनाय आरो ना फुदुंनाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि आइ मैगं संनायफोराव बाहायो आरो नोंथां। आरो बै नारजिखौ जोङो सोरबा-सोरबा नखरनि सुबुं एबा मानसि थैयोब्ला बे नारजिखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो नोंथां। जिहेथु जोङो दाहा गारनाय हाबाफारि बेयाव जोङो नारजिखौ अमा बेदरजों संनानै होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मानसि थैखालि बै नारजिखौ जोङो अरगारो आरो नोंथां जिहेथु जोंनि मानसि थैनायनि सुवा सुथि बेफोरो खारनायनि थाखाय आरो नोंथां। आरो औ। नोंथाङा फंनैसो माबाफोर मिथिबावगौब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ रा नोंथां जे नोंथाङासो दहाय निउ बायदि जोंहा गोबां बाथ्रा बुंलांनाय नङा होमबा थाङा जि जोंनि जि हारिनि जि जानाय लोंनायनि बागै नोंथांङा गोबां बाथ्रा बुंबाय।
औ औ
औ आंबो बिब्दिनो ओ जोंनि हारिमुनि जि दामनाय देनाय बेनि बागै एसे फोरमायना होनोसै आरो आं
औ औ फोरमायजागोन नोंथां
औ जोंहाथ' जि जोंनि बर'नि हारिमुनि जि दामनाय देनाय दामनाय देनाय बुङोब्ला जोंहाथ' गिबियावनो जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदिया गोबां दङ नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
बिब्दिनो जोंहा जि हारि जोंनि जि दामनाय देनाय बेखौ मानो होनोबा जोंनि गोदोनि आब-आबौ आबौमोनानो जि बैसा गु बोथोर एबा बायदि रोखोमनि फोरबो जेरै खेराइ फोरबो गारजा बाय दियाव दामबोनायखौ जों नुनो मोनबोबाय आरोना नोंथां औ बिब्दिनो जोंनि दानि आथिखाल मुगायावबो जोङो गोबांखौनो ओ जोंनि जि दामनाय देनायखौ जोङो बैसागु बोथोरावल'सो दामनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो बिबदिनो जोंहा जि ओ फार बर'नि जे हारिमुनि दामग्रा जेरै के सि ओ सेरजा गंना बायदिखौ आङो माने गोबां खमायलांनाय नुनो हमबाय आ
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो।
औ मानो होनब्ला जोंहा जि आथिखालाव जोंहा इलेक्ट्रनिक जिनिस जायखौ जोङो बक्स डि जे बायदि होनो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायजलायनांगौ समखिनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै नामा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ औ जागोन अब्ला नोंथां
सम मोनो बि रायजलायफिनोसै नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाहरबाय नोंथांनिसिम गोबां मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला फलखौ दाननाय
गोजोन्थों लांथों